हेलौ औ औ नोंथां।
औ औ ओ ओ गोजान सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ।
औ औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ'।
ओरैनो दोङो ज'नानै।
औ औ नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना।
औ हागोन।
औ औ। दा नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव अ सावरायनो होननानै फैनाय जादों ओ ओ नोंथाङा आंनो ओ जोंनि जा बर' हारिमुनि जा गायनाय फुनायनि ओ माबादिहै जोङो माबादि आदब खायदा खालामनानै गायनाय फुनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ औ।
गिबियावनो जोंनिथिंजाय फास्ट टाव माइलिखौहाय बायना लाबग्रोयो बिनि उनावहाय बेखौ लाबनानै हाखराव सोमना दोनो सोमनानै साननैनि उनाव बहननानै बेखौ थास' बिलायदो खोबो गाजा ओंखारनायखौ नेयो सान्नै सानथाम सोमना दोन सोमना दोनो। बेनि उनाव जेब्ला बियो गाजा ओंखारो अब्ला जे जों दुब्लि खो आलेवना लाग्रोयो आलेवनायनि उनाव जेब्ला बियो गाजा ओंखारो अब्ला बेखौ फोना होयो। फोनानै बेखौ जोङो मास मोनसेबा देर मासनि उनाव बेखौ गदिर फसल जानायखौ नेयो। आरो जेब्ला फसल जायो अब्ला बेखौ जों फुनानै फोथाराव गाहोयो।
औ औ।
उम मोजां फसल मोनबावथो होननानै दुब्लियाव गायो बेनि उनाव बेनि गायनायखो फसल जानायखौ नेयो बे फसल जानायखौ नेनानै बिनि उनाव जेब्ला बियो माइ सोमखाङो अब्लाहाय दुब्लियाव हाग्रा जायोना बे हाग्राखौ मोजाङै फुनानै होयो हासार बायदिसिना बेफोरबायदि सारनानै होयो जे माइखौ हा हाय एम्फौफोरा सुनो हायि बा गाज्रि खामनो हायि बेफोरनि थाखाय जों मुलि बायदिसिना बेफोरबायदि सारनानै होयो हा सार बायदिसिना बिनि उनावहाय बिनि फसल जानायखौ नेयो जेब्ला माइ फिथाइ ओंखार हाङो अब्लाबो जों बेवहाय नायो जे माइखौ उम एम्फौ सुदो नामा बेफोरखौ मुलि सारना होयो बेवहाय बिनि उनावहाय बियो जेब्ला मोजां जाथारो गोमोन मोजां जायो अब्ला बिखौ हानानैहाय दोन फायो आरो न'आव बिनि उनाव जेब्ला हाजोबनानै न'आव दोनफायो बिनि उनावहाय बेखौ जोंहाय सोरबाया मोस सौदो नानानै दहनो सोरबाया मिसिंदो आगोलथ' बांसिनानो मोसौदो माबा नायोमोन नाथ थाय दानि जुगावहाय नुनो मोनो जि जों बांसिन इन्जिन बुस्थुजोंहाय दिहुननायखौ नुनो मोनो आरो माइखौ फेरेद खो नुनो मोनो आरो बिसिमानो आरो जों आंनि बे जों गामि ओनसोलनि आबाद मावनाय
औ औ।
नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंसोरनिथिं माबायदि जेन माइफोरखौ माबायो?
हागोन थारैनो ओ जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां रोखोमै आदब खायदा एबा खान्थि बाहायनानै जोङो ओ माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो जोंनि ओ सुबुंफोरा जोंनि ओनसोलाव ओ आबाद मावनानै जाग्रा नङा होमबा खायसेया थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि सुबुंफोरखौ आबादारियाव एबा आबादारि रांखान्थियारि बिथिंजों मोनसे एंगारलायनो हायै सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोन। नडां होनबा जोंहा औ दा बेबिथिंडावनो जोंहा जोंहा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ आबादखौनो गावबा गावनि जिउखौ सालायलांनांगौनि राहा होननानैबो खायसे खायसेखौ सान साननाय जायो नङा होमबा औ औ थिग बेबादिनो जोंहा आबाद मावनायाव खायसे आबाद मावनायनि खान्थि बाहायनानै जों मावनायखौ नुनो मोनो जों जेरैहाय खोथिया फोजेननाय नोंथां नोंथाङा बुंलांखाबाय एसे आगोलावनो नोंथाङा जाबादि बुंदों जेरैहाय खोथियाखौ जोङो सायख'ग्रोना लानांगौ जायो जायखौ जों बुङो माइजलि नङा होमबा माइजलिखौहाय गिबियाव जों सायख'ना लानांगौ बेनि उनावहाय जोंहा नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि बै माइजलिखौ सायख'खांनायनि उनाव जोंहा सानथाम जों बस्थ' सुथायाव सोनानै दैयावहाय फुख्रियाव सोमनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय सोमनानै जोङो बोखारनानै सानथामनि उनाव बोखारनानै ओ जोङो लांदां जायगायाव न'नि न' सिङावहाय हायाव ओ दोननानै जोङो ओ थास' बिलाइबा ओ लाइ बिलाइजों जोंहा खोबनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां औ औ बेनि उनावहाय जोंहा जा माइलिया जोंहा गाजार एरगो बेरगोन एबा फेंखा ओंखारगोन बेखौहाय जोङो फोथारावहाय मोसौ हालि एबा ट्रेक्टरजों जोङो हालेवनानै ओ बै माइजलिखौ सारहैनाय एबा फो फोहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो नोंथां बुंलांनाय बादि जोंहा ओ बै खोथियायावहाय जोंहा सोरबाखौ सोरखौबा सोरखौबा सारनायनि सिगाङावनो जोंहा ओ हाजोंनो लोगोसे ओ हासार बायदिखौ सारनानै होखानायखौ नुनो मोनो नाथाय खायसेखौ जोङो ओरैबायदि नुनो मोनो खोथियाया जेब्ला रज'यो रज'नायनि जिबा दिनसो थानायनि उनाव जोंहा बे खोथिययाव बायदि रोखोमनि हासारजों सारनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय बिदिन्थि महरै इउरिया, पटास ओ फसफरास बायदि बायदि रोखोमनि जोङो हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ
ओ बेजों लोगोसेबो जोंहा जोंनि जा जोंनि ओनसोलावनो मोननाय जा मिथिंगायारि हासार एबा जिबियारि हासार जायखौ जों बुङो गोबोर हासार नङा होमबा बायदि बायदि हासारफोरखौ जोङो ओ बाहायनाय खौबो नुनो मोनो खायसे खायसेखौ नाथाय ओ गोबांखौनो जों दिनैनि दिनाव आथिखाल मुगा बेयाव जोङो बेफोर जिबियारि हासारखौ एसेबां बाहायनाय नुनो मोना नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
हालेवनायनि बेलायावबो जोङो गोदोहाय ओ मोसौ हालिजों ओ हालेवनानै जोङो गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि जा आथिखाल मुगा एबा दोरोङारि गोनोख गखोआरि मुगा बेै गोनोखो मुगायाव जोंहा दिनै ओ बायदि रोखोम मेसिनारि ट्रेक्टर बायदिजों जोंहा ओ हालेवनानै माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा मानो होनोब्ला ओ जोंहा ओ समनि जेबोद आंखाल नङा होमबा जोंहा मोसौ हालिजों हालेवोब्ला जोंहा गोबाव सम नांगौ जायो थिग बेनिखायनो जोंहा ट्रेक्टरजों हेवोब्ला गोबां खम समनि गेजेरावनो जोंहा गोबां बिबांनि हा हालेवनो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा समजों लोगोस से होसोफ्ला होसोफानानै ओ ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो दा बिनि उनावहाय जोंहा खोथियानि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा खोथियाया जा नैजि बा एबा थामजि ओ साननि उनाव जाहाय जोंहा फुनो हानाय जायो जा बेखौ फुखांनानै जोङो ओ जा खोथियाखौ ओ फुनानै जोङो जा गायनाय जायो ओ गायनाय होनोब्ला जोंहा थिग बेफोरबादिनो जोंहा ट्रेक्टरजों ओ जाय गायगोन बे हा खौ जोंहा मोजाङै ओ खेब्रै एबा खेबबासो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओन ओनसोलावहाय थिग बेबायदिनो बे जायखौ जों खामार होनाय होननानै बुङो नङा होमबा नों थां खोरायनाय खामार होनाय बायदि बायदि रोखोमै जोंहा खेबबा हालेवनानै जोंहा बै खोथियाखौ ओ गायनानै ओ फुनानै गायनाय जायो नङा होम बा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय बायदि रोखोमनि हाजिरा एबा ओ बायदि रोखोमनि हिनजाव आइजो माहारि फोरखौ खोथिया फुनो लिंनायजों लोगोसे माइ गायनायनि बिथिङावबो जोङो ओ लागायनाय जायो नङा होमबा दा गायनाय फुनायनि बिथिङावबो बुङोब्ला जोङो आ आथिखाल ओ फैसाजोंनो सोलिजोबनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा हाजिरा नङा होमबा नोंथां औ नाथाय ओ गोदोनि दिनाव जोङो नायनो थाङोब्ला नुयोमोन ओ जोंनि ओनसोलावहाय ज' ज' ओ सावरि एबा फदल ओ मा होनोखौ सावरि जानाय एबा बादालि जानाय नङा होमबा बेफोरखौ जों नुनो थाङोमोन बेनि अनगायैबो जोङो बदल गायलायनायखौबो जों नुनो मोनोमोन जायखौ जों बुङो फाला गायनाय नङा होमबा बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव ओ जोंहा गोबाङानो सम होनो हाला नालाय बेनिखायनो जोंहा हाजिरा होनानै गायनांगौ जाय जयो नाथाय ओ खायसे खायसे जायगायाव जों नु बावो ओ बायदि आथिखालनि गोनोखो मुगाजों गायनायबो जों नुनो मोनो जेरैहाय मेसिनफोरजोंनो जोंहा बायदि रोख रोखोम नि मेसिनफोरजों गायनायखौबो जों नुनो मोनो दा बेनि बेलाजों जोंहा बायदि रोखोमै गायनाय फुनाय दिना जोबनानै थाङो बेनि उनावहाय जोंहा ओ जोथोन लानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा नोंथाङा बुंलांखानाय बादियै ओ हाग्राफोरा रजयोब्ला जोंहा हाग्राखौ फुना हानांगौ जोथोन लानांगौ एम्फौ ओ फोर जायोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि ओ मुलि होनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालनि मुगायाव थिग बायदि बायदि जों मुलि फिथा भितामिन फोरखौ होनायखौ नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो जोंहा जेब्ला माइाया मोनो अब्ला जोङो माइखौ ओ फोथारनि फ्राय हाना लाबोनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलनिनो सुबुंफोरा गावनि आखाइजों खासिजों हानायखौ जों नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो खायफाखौबो नुनो मोनो गोनोखो मुगानि मेसिनारिफोरजों हानानै लाबोनायखौबो जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो ओ नानायनि बिथिङाव एबा मारा होनायनि बिथिङाव जोंहा नुनो मोनो बायदि रोखोमनि मेसिनफोरजों ट्रेक्टरफोरजों जोङो मारा होनायखौ नुनो मोनो बायदि बायदि दा नोंथाङा ओ ओ जोंनि ओनसोलावहाय माबादिहाय ओ माइफोरखौ सौनानै सौनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना हागोन ना सौनानै मा रखम जानो हायो। जोङो।
जोंनिथिंजाय माइखौ सौनायनि बिथिं आ न आं बुंनो थाङसै दा जोंनिथिंदाय बांसिन मिलाव लाङो मेल मिथियोना नोंथाङा
औ औ औ नंगौ मिथिगौ।
लाङो मिलाव लाङो बिनिफ्राय बेखौ मोजाङै सौवो सौनानै बेखौ सौनानै न'आव लाबोयो आरो बे सौनायनि माइ गाबखौ खौ गुन्दै ओंखारनायखौ जोंनिया न'आव लाबोननानै दोनो बा फानो नांगौ। टाइमाव न'खरनि आंखालाव बेखौ माइरंखौ लाबनानै जोंनिया मोजाङै दालाजों जावो जावनानै बिनि उनाव माइ गाब थानायखौ सानद्रिरैजोंहाय साव सालिबावो आरो सालिबावनानै बेखौहाय मोजां बिनि गुन्दै गुन्दै फिसा फिसा ओंखारनायखौहाय इंखुर बानायो आरो दाउफोरनो होनो थाखाय आरो माखासे गोदो गोदो मोजांफोरखौहाय बेफोरबायदिनो सौनानैहाय जों बर'फ जायो आरो जों गामिथिंहाय
औ औ औ औ दा नोंथांमोननिसार ओनसोलावहाय मा मा माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो मा मा जोलैनि माइ आबाद मावनायखौ
जोंनिथिं मावो बांसिन बंग बन्धु आरो बंग बुन्दु आरो मा लोंलायनायखौ बुंखौ बुंजदो औ रनजित औ बे मोननैखौ बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं
औ औ लोगोसेनो आरो जों नुबावो औ माइब्रा जोसा। नङा हबा नोंथां औ माइ ब्रा जोस्रा बायदि बायदि जोङो आसु जेरैहाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बायदि बायदि रोखोमनि जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायाददिनो जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव एबा गुबुन गुबुन जायगायाव बायदि रोखोम आलादा आलादा मुङै माइनि मुंफोरखौबो मोनथिनाय जायो नङा होमबा आलादा आलादा‌ आलादा जायो औ औ थिक बेबायदिनो बायदि रोखोम रोखोम आदब खायदा बाहायनानै नायना नानायनिफ्राय लानानै गायनायनिफ्राय लानानै बायदि रोखोमनि जोङो आदब खायदा बाहायनानै दिनै जोंनि ओनसोलावहाय माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
थारैनो नोंथांजोंहा दिनै समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा औ औ दिनैनि बे